औ नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथां
गोजोन फुंबिलिनि नोंथामसिम गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय
औ औ
दा जोङो बा खेला दुलानि सायाव बेनि सायावनो एसे सावरायनो होननानै सानदों आं नोंथां ओ नोंथाङा मा मा गेम गेलेनानै मोजां मोनो आरो नोंथांनि सबनिसाय मोजांसिन मोननाय गेमा मा बेनि सायाव नोंथाङा सुंद'यै फोरमायनो हागोन
औ औ औ हागोन नोंथां ओ जोङो गिबियावनो आंबो नोंथांनिसिम बे गोजोन फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय औ दा जोङो खेला बा बायदिसिना जोङो खारनाय बारनाय गेलेनाय जोङो गेम होननानै बुङोब्ला जों मामा ओ दिनैनि सम समावहाय जोङो नायनो थाङोब्ला बे जोंहा जोबोर गोनांथार होननानै आं सानो आरो
औ
मानो होननानै बुङोब्ला जों दिनै ओ जेब्ला जों खेला दुला खालामो खारनाय बारनाय खालामो जोंहा मा जों मा नं हरो जोंहा जोंनि सावस्रि बे खौ जोङो मोजां जानायखौ नुहुरो आरो दिनै जों खारोब्ला जोंनि देहाया मा होनो स्ट्रं जायो गोख्रों जायो जोङो दिनै बारो बा जोंनि देहाया गोख्रों जायो नङा होनबा नोंथां औ औ जोंनि देहाया गोख्रों जानाय लोगो लोगोनो जोंहा बेराम आजारनिफ्राय जोङो खारग'नो बासिनो हायो औ बेनिखायनो दिनैनि समावहाय आं सानो आरो जे बाइक बायदिसिना गेलेनाय बायदिसिना बा खारनाय बारनाय बा गोबां रोखोमनि जायखि खेलायानो जाथों मानो आङो दिनैनि सुबुंफोरखौ औ आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जोंहा बेफोरबायदि जोङो खारनाय बारनाय बायदिसिना खेलाफोरखौ जोङो गेलेनांगौ मानो होननानै बुङोब्ला जोंहा दिनै ओ दिनैनि समावहाय जोंहा मा जोङो दिनै मैगं थाइगं जों जायो दिनै मैगं थाइगङाव जों हामा खायसे गोबां जोङो रासायनारि मुवा हासार बा जोङो मा गोबां जोङो बायदिसिना जों बाहायनायखौ नुसै आरो स जोंहाब नायखौ नुयोब्ला जोंहा मा दिनै जोंहा बेखौ जों जायो बे जानायाव जोंहा देहाया जोंहा मा जायो खायसेखौ जोङो ओ मा होनो बेखौ नांगौ हजम खालामनो हायो खायसेखौ जों हजम खालामनो हाया बेनि थाखाय मा जोङो बैफोरबायदि माखासे एक्टिभिटिसखौ जोंनो नांगौ जायो आरो जाहाथे जोंनि देहाया मोजाङै थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
बेनिखायनो जोंनि दा दिनैनि समावहाय आङो खारनाय बारनाय बायदिसिना खेलाखौ आङो नांगौ होनना सानो आरो दा नोंथाङा आंखौ मोननाय बायदि आरो दिनै आंबो ज बेफोर खेला गेलेनानै मोजां मोनो जेरै आंबो खारनानै मोजां मोनो बारनानै मोजां मोनो बा गोबां रोखोमनि खेला दङ नङा बा नोंथां जेरै जों काबादि जेरै जों काबादि दङ जोंहा हा जेरै बाय बायदिसिना खख' खेला दङ आरो जोंहा फुटबल दङ क्रिकेट दङ बेफोरखौबो जों गेलेनानै जोङो मा जोंनि देहाखौ जोङो मेंहोनानै जोङो मा गोलोमनानै जों आंनि खायसे ओ देहायाव थानाय गाज्रि बा खायसे बेरामफोरखौ जोङो मा जोंनि देहानिफ्राय जोङो मैलाफोरखौ जोङो बाहेरायाव जोङो दिहुनो हायो आरो औ आरो जोंहा बे खेला गेलेनायजों जोंहा लोगोसे आरोबाव गोबां जोंहा मुलाम्फाफोर दङ
औ बेनि सायाव नोंथाङा एसे सुंदयै फोरमायना हो
दा आ मानो हाया जानो जोंहा खेला गेलेनानै जोंहा मुलाम्फा होन्ना बुङोब्ला जोङो दिनै जोङो खायसे जोङो जेरै जोंनि गेजेराव जोङो फुटबल गेलेनाय जोंहा गोबां बर'निबो जोङो दोङो दोङो नङा होमबा जेरै जोंहा हलिचरन दङ जोंहा दुर्गा दङ दुर्गा बर' दङ जोंहा बैफोरबायदिनो जोंहा दिनै जों जोंनि गेजे रावबो जुदि गोबां मोजां मोजां खेला गेलेग्राफ्रा जोङो बेफोरबायदि जोङो मा खायसे प्लेटफर्म जों लानो हायो आरो दा दिनै जोंबो मोजां जुदि खेला गेलेनानै जोंबो गोजौ जोङो मा खायसे खेलाफोरखौ जों गेलेनानै जोंबो मुंदांखा जानो हायो जोंबो खायसे टिभिफोराव जोंबो फैनो हायो खायसे निउस पेपारफोराव जोंबो फैनो हायो नोङा होमबा नोंथां औ औ दा बेफोरबाय दिनो आरो दा जोंहा खेला गेलेनायजों जोङा देहानिबो जोंहा मा जाबाय मोजां जाबाय लोगोसेनो नोङो जुदि बेनिख्रुइ साबसिन जुदि गेलेबावनो हायोब्ला जोंहा मा आरोबाव जोङो मुंदांखा जाबावनो हाबाय
औ गोजौ लेभेलसो थांनो हागोन नोंथां
जोंहा मा बे खेला गेलेनाया जोंहा उन्दैनि जोंहा गो गोदोरसिम जोंहा गेलेनाया जोङो जोबोद गोनांथार होननानै आं सा सानो आरो दिनैनि समावहाय बेफोरबायदिनो ओ जोङो ओ उन्दै समनि फैयो जोंहा मा खायसे खेलाफोरखौ जोङो गेलेबोाथाय जों मा ज जों उन्दै समनि फ्रायनो जोंनि देहा बा जोंनि सावस्रिया गोग्गो थाबोयो जेब्ला जोंनि देहाया गोग्गो खो थागोन अब्लासो जोङो आ मानो बांसिन ओ नङा हमबा नोंथां
औ जोरगोन नोंथां
दा बेनि सायावनो नोंथाङा ओ आंनोबो जों खेला गेलेनाय जेरै खारनाय बारनाय बेफोरनि सायाव एसे सुंदयैब्लाबो फोरमायनो हागोन ना नोंथां
हागोन नोंथां मानो हाया जानो
नोंथां
दा नोंथाङा जेरैबायदि बुंबाय
औ औ नोंथां
आंबो बेनि सायावनो एसे बुंनो होननानै सानबाय
औ
दा खेला गेलेनाय होन होनबाथ' बेथ' जोबोद मोजां
औ नोंथां औ
नोंथाङा बुंबोनाय बायदि दानि बय जों मैगं थाइगं गोबां रा नारि हासार बाहायनायखौ नुयो
औ औ नंगौ नोंथां
जों जुदि खेला दुला गेलेयोबा जोंनि देहाया राफोद बा जों गोख्रों थायोब्ला बैफोरबायदि रासायनारि होनाय हासारखौबो जों माने हजम खालामनानै जोंहा सक्तिया मोन जे फैयो आरो आरो नोंङा देहाया जेरै खेला गेलेबा खारोबा बार रोबा नोंहा गोबां राफोद बा गोख्रों जायो
औ नंगौ नोंथां औ
मोजां खामानि मावनायावबो नोंहा गोबां मदद मोनो जेरै नोंथाङा बुंबोनाय बायदि दा जुदि नोङो खारोब्ला बारोब्ला नोंनि सावस्रि मोजां थागोन बा नोंखौ लोमजानाय बा लोमजानाय साजानायानों हरखाबै माने नाख्रेबनो हाया औ बेयो माने जोङो थाबहैनो ना गोरलैयो नाख्रेबनो हाया बेखौ आं सानो आरो
औ औ नंगौ थारैनो नोंथां औ नंगौ नंगौ नोंथां
दा जोंहा नोंथाङाथ' जोंनि मुंदांखा ओ गेलेगिरिफोरनि नामबो लाबोबाय दास जों बेखौनो फल' खालामनांगो
औ
जोंबो जोंहा जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि दा जों खेला धुलानि गेजेरजों जेनबा जों जोंनिओ बा जों गावखौ सिनायथि होनो हायो बा जोंनि हारिखो जों गोजौ मोनसे जौगाहोनो हायो जेरै नों खेलानि गेजेरजोंबो थ' जों मोनसे हारिजों रिप्रेजेन्ट खालामनो हायो
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
बा नोंखौ सिनाय हागोन बे सासे गेले गिरिया बर' हारिनि सासे राफोद औ गेलेयो बेफोरबायदि बा गोख्रों स्ट्रं लाइमोन बेफोरबायदि दा जों बेखौनो आं बेखौनो बुंनो सानो नोंथां दा जोंनि गथ'फोरा गोबाङानो बेफोरबायदि खेलाफोराव एक्टिभ थानायखौ आं नुनो मोना मा मानोना जोंहा दिनै मबाइल ओंखारनायनिफ्राय मानसिफोरा गोबाङानो माने अनलाइन गेम गेलेनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नंगौ औ
नाथाय बिदि फिजिकेल बा जेने बा गाव थांनानै औ देहायारि जेने गावनि देहाया नोङो जुदि मावाबा आथिं आखाइ खाराबा एसेबो लोर सोर जायाबा नों देहाया माबायदि गोख्रों थानो
औ नंगौ औ थारैनो नोंथां औ
दा जुदि जोङो मबाइलाव गेम गेलेयो नों गोसोजों गोजोन नायखो मोनगोन थेवबो नोंनि देहाया सावस्रिया बे मोजां जाया नोंथां
औ नंगौ थारैनो नोंथां
आंनि बुंनांगौआ बेनो नोंथां नोंथाङा ओ जेरै मबाइलाव खेला गेलेनायखौ बे आंनिफ्राय बाद होनांगौ दा जों इयुन जेनेरेसनखौ जों गोबांखौ नुनो मोन बिसोरो बार' घन्टा सब्बिस घन्टा मबाइलावनो हाबस मनानै थायो बा न' सिंनिफ्रायनो ओंखारा दा जोंहा गिदिर गिदिर फिल्ड दं जोंनि जायगा फोराव नंगौ ना नङा नोंथां दा थांनानै जोङो खारहैनो हायो बा जों फुटबल खेला ना गेलेहैनो हायो बा जों क्रिकेट खेलाखौ गेलेहैनो हायो नोंहा बे खारनायजों गेलेनायजों लोगोसे नोंनि दे एक्सारसाइस जाबाय नोंथां आरो जोंनि सावस्रि गोबां स्ट्रं जायो नोंथां बेखायनो जोङो खेला दुला गेलेनाय जौ‌ जोंनि आंगो होननानै जों गासिबो जेरै फिजिकेलि जों एकटिभिटिसखौ लाखियो नोंथां मा जोंनि सा गासैनिबो सावस्रिया मोजाङै थायो आं बेख खौनो लुबैयो स' आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो थां नोंथाङा आरो बिनि सायावनो फंनैसो बुंगोन होननानै आं आसा खालामबाय
औ नंगौ नोंथां ओ जोंहा दा नोंथाङाबो बुंबाय ओ दोनै आंबो बुंबोबाय जोंहा जा दिनै जोङो मा नुयो जोङो दैनैनि जा उन्दै उन्दै जोङो लाइमोनफोरखौ जोङो मा नुयो दानिया जोङो खायसे ओ जोङो फिजिकेलि ओंखाराबालानो जोङो बांसिन जोङो मबिलाव खायसे गेमफोरखौ जों गेलेनायखौ नुयो आरो औ दा बिदिनो नोंथाङाबो बुंबोखाबाय दा बेफोरखौ जोङो सिजां हायो जोङो मा गोजानाव दोननो नाजानांगौ मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय जोंहा देहानि जेबो गोहोम गोलैया जोंहा बेवहाय माथानिसो ओ मेलेमनिसो गोहोम गोलैयो नङा होमबा नोंथां मेलेम आरो खायसे ओ गोहोम गोलैयो नङा होमबा स' बिनिखायनो जोङो ओ
जेरै आं बुंनो सानो नोंथां बेनि गेजेरावनो जेरै मेलेम आरो जोंहा मेगननि थाखाय गोबां खहा
औ खहा जायो औ नोंथां औ
मानोना जोङो बार' घन्टा जोङो सि मबेल स्क्रिनाव नायबाय थानाया जोंनि मेगनाबो गोबां गाज्रि जायो
औ जायो नोंथां जोंनि मेगनाबो गाज्रि जालाङो औ औ औ जोंनि मेगनाबो गाज्रि जायो बिनिखाय खायनो जोङो ओ जेसेबां हायो जोङो जोंनि दिनैनि ओ जा उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जोङो फोरोंनांगौ आरो जे जोंनि जा गेलेग्रा फोथाराव ओंखारनानै जोङो खारनांगौ बारनांगौ बा जोंहा बायदिसिना गोबां गेलेग्रा खेलाफोर दङ नङा होमबा नोंथां
औ दं नोंथां
थाखाय जोङो बिथांमोनखौ जोङो मा इनकारेज खालामनांगौ आरो माने जों बिथांमोनखौ औ आ मानो होनब्लासोओ जेब्ला जों गिदिरफोरखौ जों गेलेनाय नुगोन अब्लासो बै उन्दैफोराबो गोसो जागोन नङा होमबा नोंथां स बेनिखायनो आरो औ दिनै आं बांद्राय खोथा बुंला जोंहा मानो होनना बुङोब्ला जोंहा समाबो फैबाय जाबाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ ओ गिबियावनो आं आरोबाव नोंथांखौ ओ आरोबाव फिनखनसे साबायखर बावहरबावो जे नोंथाङा दिनै जोबोद मोजां मोजां खोथा बुंलांबाय बे गेलेनायनि सायाव आङो दिनै मोनथियै खोथाखौ नोंथाङा दिनै आंनो फोरमायना होबाय आरोबाव जै इयुनाव बेनिख्रुइ ओ मोजां मोजां खायसे खोथा लानानै जोङो सावरायबावगोनखौ आं आसा थिबाय नोंथां
औ नंगौ नोंथां दे गोजोन्थों नोंथां